औ नों थां
ओ खोनादों ने
खोनादों नोंथां
औ मा खालामगासि
ओ दायो दङ ओरैनो नोंलाय नोंथां
औ आंबो नै जिरायनानै दङ
औ नंगौ खबराथ' मोजाङानो नोंथां
औ औ औ आंना बो मोजां ओ आङो बर' हारिमुनिसो सावरायनोसो कल खालामदों नोंथांनियाव
अ बर' हा औ सावरायजागोन नोंथां।
औ माने मोनसे हा रिया थांनानै थानांगौब्ला हारिमु गैयाब्लाथ' मोनसे हारिया थांना था हाया नालाय बेनि खायनो जोङो दिनै हारिमुनि सायाव सावरायनो बर' हारिमु होननानै बुङो। ब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय बिनो गावहानो मोनसे आंगो माने हारिमु आंगो गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बेफोरो दङ। बेबायदिनो बर' आइजो फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनि गाननाय जोमनायखौ गावनो दानानै लाबोदों। गावनि इसानसालियाव थिग बेबायदिनो हौवासाफोरनोबो बा हौवाफोरनोबो जि गाननो गान गान गामसा बेखौहाय दानानै होबोदों आइजोफोरानो बर' आइजोफोरा ओमफ्राय दा आथिखालावहाय बेफोर बर' आइजोफोरनि जि दानाय लुनाय। बेयो गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोदोंबाबो नै दायो एसे बे दानाय लुनाया बा गावनो दानानै गाननाया बेफोरो खमायबोबाय
नंगौ नोंथां।
आथि खालावहाय बर' आइजोफोरा बेफोर दानाय लुनायखौ एसे एंगारनानै हाथाय बाजाराव मोननाय दख'ना आर'नाइ फास्रा बेफोरखौ बायनानै गाननो हमबाय बेजों लोगोसेनो जोंनि जि माने गावनो दानानै गाननाय जि हारिमु आरो आरो लोगोसे रांखान्थि बेफोरो गुबुननि आखाइयाव थांबाय होननानै बुंनांगोन।
औ नंगौ नोंथां।
बर' आइजोफोरा दख'नाखौ बांसिनानो गाव गाव दानानै गानलिया हाथाय बाजाराव मोननाय दख'नाखौसो बांसिन बायनानै गानोसै दा आर'नाइ खौबो बांसिन आइजोफोरा गावनो दानायखौ नुबांलिया। बेफोरो गुबुन मा गुबुननि दानाय माने हाथाय बाजाराव बायनाय माने फाननायखौसो बायनानै बिथांमोना लासै दा नोंथाङा बे बर'नि जि आर'नाइ दख'ना गामसा बेफोरखौ जों माब्रैहाय रैखाथि होनो हागोन बा जों बेफोरखौ दानानै गानोबा साबसिन जागोन नामा होननानै सानो नामा
औ औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थारैनो मोजां सोंथिखौनो सोंदों औ बेबायदिनो जोंनि ओ बर' समाजाव ओ बेबायदिनो गाननाय जोमनाय बर'नि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोङो गिबियावनो जों मा दख'ना बर' हिनजावफोरा जोङो गोबां स ओ ओ बर' समाजाव सोलिबोनाय बायदिनो जोङो दख दख'ना गानो नङा होमबा नोंथां ओ बेबायदिनो हौवा फोरा मा गामसा गानो औ बेबायदिनो जोङो ओ दख'ना होनोब्लाथ' जोङो ओ दख'नाखौ जोङो सि ओ बेबायदिनो दख'ना आरो बेबायदि बर'नि गाननाय जोमनायखौ जोंबो रैखाथि होनो होनोब्ला जोङो साफ्रोमबो सुबुंनि न'आव मा हिसानसारि थाथारनांगोन नोंथां
औ
साल थानानै गासिबो सुबङानो बर' सुबुंफोरानो गोबां ओ जि जि दानांगोन ओ बे होमबासो जोंनि बे ओ जि दानानै जोङो मा दख'ना गामसा बायदिसिना जोङो दानानै जोङो मा ओ जोंनि हारिमुखौ लाखिनांगोन आरो नोंथां
औ
बेबायदिनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो मा ओ जि दानो थाखाय जोङो खुन्दुंखौ गोदो ओ गोदो मा जोङो बेबायदिनो गोदो गोदाय मिथिंगानिफ्रायसो लानानै जों खुन्दुं बानायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
मिथिंगानिफ्राय जों खुन्दुं लानानै ओ खु बेबायदि मिथिंगानि मिथिंगानिफ्राय जों खुन्दुंखौ बानायोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां बिगियानारि मुगा जाब जाबाय नालाय नोंथां बेबायदिनो जि दानो थाखाय जों खुंन्दुंखौ आथिखालाव गोबोर जोबोर गोरलैयैनो मोननो हासै नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो जोङो खुन्दुं ओ खुन्दुंखौ जोङो आथिखालाव गोबांसिन मिसिनफोरनिफ्राय जोङो आथिखालाव जोङो ओ गोबां ओम गोबां माने गोबां दिहरनाय खौ जों नुनो मोनदोंसै बेबायदिनो गोदो गोदायनि सुबुंफोराथ' ओ गोदो सुबुंफोराथ' बेबायदिनो गोबां जि दानो थाखाय ओ गोबां समनि गोनांथिबो जायोमोन नङा होमबा नोंथां ओ गोबां समनि गोनांथि जायोमोन नाथाय आथिखालनि सुबुंफोरा मा गोबां समनि गोनांथि जाला नाथाय मा मानो होनोब्ला आथिखालाव गोबां बिगियानारि जौगानायजों लोगोसे जोंनि गासै जोंनि सुबुंफोर सुबुंफोराबो गोबां सोलोंथाइ गोनां जाजोबबाय नङा होमबा उम औ बे दिनो जोङो मा बेबादिनो जोङो खुन्दुंफोरखौ ओ जि जि दानो थाखाय जों खुन्दुंफोरखौ गोबां गोरलैयैनो मोननो हासै आरो बेबादिनो जोङो जा मेसिनजों ओ आथिखालाव जा जि दानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोङो जि दानानै ओ मेसिनजों जि दानानै जोङो गोबां गोबां ओ गोजान जायगायावबो फानहरनाय जों आथिखालाव बर' सुबुंफोरखौ नुनो मोनदों ओ बेबायदिनो आथिखालावथ' अनलाइन जु जुग गोबां गोबां गोबां जायगायावबो जों गोजान गोजान जायगायावबो जों ओ बेबायदिनो बर'नि गामसा दखना फाननानै जिउ खुंनायखौ जों बर' समाजावबो ओ गोबां सोलिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोङो ओ बर'नि जि दानाय लुनायखौ जोङो गोबां सुबुङानो ओ जि दायो गोबां बर'नि न'खराव जोङो जि दानायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां बर'नि न'खरफोराव जोङो हिसानसालि खौ नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ
औ बेबायदिनो जोङो जि दानाय दा दानाय लु बर'नि हारिमुनि दानाय लुनाय होनोब्ला जोङो मा आथिखालाव गोबां सुबुङानो जि दानानै जि दानानै ओ जिउ खुंनाय नुनो मोनदों जेरै जोंनिनो जि दानाय दा मोनसे ओ मोनसे मुंदांखा जायगा दङ जायखौ जोङो कवालकुसि होननानै मिथिनाय जायो नोंथां
औ
गोबां सुबुंफोरा जि दानानै गावनि जिउखौ खुंबोदों गावनि नांगौ जानाय बेसादफोरखौ खौ जोङो बुथुमनानै लानो हाबोदों नोंथां जोंनि बर' समाज जोंनि बर' सुबुंफोराबो बेयाव गोबां जि दानानै जि दानानै गोबां गावनि ओ न'खरखौ ओ सामलायबोदों बेबायदि न'खरखौ जि नांगौ जायो बेफोरखौ सुफुंनो हादों नोंथां बेबायदिनो जोङो जि दानानै गोबां गोबां गोजान जायगायावबो जोङो फानहरनानै रां खामायनाय रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां बे बायदि औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो जि बर'नि न'खर न'खर न'खर जि दानाय दङ नामा नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां जोंनिथिंहाय बेबायदि न'खर न'खर जि दानाय हुदाया फ्राय गैयाखौनो होननांगोन जोंनि गामियावहाय दायो न'खर बा सोल' जि दाग्रा दङ सि बेनि गेजेरावबो बेबायदिनो आगर गोनां दख'नाफोरखौहाय दानायखौ गोबां खम नुनो मोनो ओमफ्राय बेबायदिनो एसे गोरलै आगर गैयि बेफोरखौल' दख'नाखौल' दानाय नुनो मोनो ओम फ्राय गामसाखौहाय बिसोरो बि थांमोनाहाय जोबोद मोजाङैनो दायो ओमफ्राय सासे दाग्रा दङ जों गामियाव बिथाङा फ्राय माबाखौबो मोजां मोजां आर'नाइ बेखौबो गावनो दायो आगर एरो बिथाङा ओमफाय फ्राय ओरैनो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदि माने इसान सालियाव जि दानाय बा गामसा दख'ना बेफोरो सिगांनिख्रुइ गोबां खमायलांबाय आरो
नोंगौ नोंगौ नोंथां
बांसिन हाथाय बाजाराव मोननाय दख'ना गामसा बेफोरखौनो बायनानै जोंनि ओनसोलनि सु ओ सुबुंफोरा गानबोदों आरो दिनैसिमावहाय ओमफाय दा खायसे जो जों नुनो मोनो आथिखालाव माने गामसायानो होन बा दख'नायानो होन बा आर'नाय आनो होन बेफोरनि जि गोदोनि गुबै थि बे गुबैथिया लासै लासैसो सोलायबोनो हमदों माने बेखौहाय दाग्रा फोराहाय बिनि महरखौ एसे सोलाय सोल' खालामनानै साबसिन खालामनो नाजादों आरो ओमफाय दा बेबायदि साबसिन थांनो नाजानायाव जोंनि गोदोनि जि दख'ना बा जोंनि गोदोनि जि आर'नाइ बा जोंनि गोदोनि गामसानि जि महर बेफोरो गैया जालांनो हमनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेबायदि जानाया जोंनि थाखाय मा जागोन सानो सानो नोंथाङा खैफोद गोनां जाग गोन ना मुलाम्फा जागोन सानो नोंथाङा?
औ औ ओ बेबायदिनो ओ बेबायदिनो जोंनि गोदोनि आर'नायाथ' जोंनिया सोलायबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां? ओ बे बायदिनो जोंनि बेबाय दि ओ गोदो-गोदायनि आरनायफोरा बेबायनो सोलाय बो बेबायनो सोलायै सोलायै बे सोलाय बोनानै ओ जों आं आंनि आंनि साननायाव आरो बेबायदिनो दानियाथ' गोबां ओ आर'नाइफोरखौ जोंनि बर' समाजावल' लानाय नुनो मोनलिया बेलेग बेलेग गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जोंनि आर'नाइखौ लायो नङा होमबा नोंथां? बे बायदिनो गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो मा जोंनि आर'नाइखौ लानानै गावखौनो बर' होननानै ओ बर' होननानै सिनायथि होआलासिनो गाव गुबुन हारिनि जिखो लानानै मा जोंनि ओ आर'नाइ जिखौ लानानै मा जोंनि ओ बेबायदिनो ओ जोंनि बे गाननाय गाननाय जोमनाय बर'नि जा आंगो आर'ननाइ बेखौ जोंनि सेखौनो हमदोंसै आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंनि ओ ओ बेबायदिनो ओ जुदि सोलायबोयो सोलायबोबाय थायोब्ला जोंनि आर'नाइया जुदि ओ सोलायबोबाय थायोब्ला जोंनि ओ गोबां खहा जागोन होननानै आं सानो।
औ।
औ जेरै मानो होनोब्ला जोंनि बेफोरबायदि आर'नाइया आथिखालावथ' जोङो बर' बर' सुबुंफोरखौ आर'नाइखौ ओ दानायखौ जों खम नुनो मोनो मानो होनबा आथिखालाव गोबां हारिनि सुबुंफोरखौसो जों आर'नाइ खौबो दानाय नुनो मोनो। नङा होमबा बे बायदिनो औ जोंनि आर'नाइ आर'नाइखौ मा गुबुन हारियाबो जोंनि आर'नाइखौ मा सेख'नो हमदोंसै। आरो जोंनि गाननाय-जोमनाय ओ दख'ना जोंनि जायखौ जोङो बर'नि ओ हिनजावफोरा गानो द' दखना जायखौ ओ बेखौबो जोङो गुबुन हारिखौबो दानाय नुनो मोनदोंसै आरो गुबुन हारिखौबो जों गाननाय नुनो मोनदोंसै। बेबायदिनो जुदि जोंनि हारि जोंनि हारिनि बेफोरबायदि गाननाय जोमनायखौ जुदि बे ओ गुबुन हारियाबो जुदि ओ सेख'नानै गानोब्ला जोंनि हारिया जोंनि हारिनि गोबां खहा जागोन। ओ बे बायदिनो ओ बेनि ओ बेनिसाय ओ जोंनि हारि हारिखौ जोंनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ जुदि फोथांना लाखिनोब्ला गुबुन हारि ओ फोथांना लाखिनोब्ला जोङो गोबां। ओ सुबुंफोरानो ओ जिखौ ओ आर'नाइ जिखौ दानांगोन आरो गुबुन हारिनो होआ लासिनो बिनो जोंनि बर'नि बर' सुबुंफोरानो जिखौ जि दख'ना आर'नाइ बेखौ गावबा गावनो आखाइजों दानांगोन आरो
औ।
ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ बे जोंनि जि आर'नाइ बा दख'ना बा गामसा बेनि गुबै महरथिखौ लाखिनोब्ला जोङो गोदो आर'नाइया माबायदिमोन बे रोखोमैनो जोङो आर'नाइखौ दानांगोन बे रोखोमैनो जोङो दख'नाखौ दानांगोन बे रोखोमैनो जोङो गामसाखौ खौ दानांगोन बे गोदान समाय होनायनि मुङाव बेलेग बेलेग सुजाबनानै दा दायोब्ला जोंनि जि गुबै आर' आर' नायनि महरथि गुबै दख'ना बा गुबै गामसा बियो लासैनो सोलायनानै महरा सोलायलांबाय थागोन आरो उनाव जोंहानो बे जेंना जागोन आरो गुबुन हारिया दा गामसायानो जा आर'नायानो जा ओ दख'नायानो जा बिसोर दायो आरो दानानै गावसिनि गोसो बायदि दायो ओमफ्राय हाथायाव फानो बेबायदि जायोब्ला जोंहा गोबां खहा जागोन आरो लोगोसे आर'नाइ गामसा बेफोरनि महराबो लांगोन आरो रांखान्थियाबो बिसिनि आखायाव थांगोन
औ नंगौ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां औ नंगौ दे औ